औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
अ गिबियावनो आङो ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय दा बे समावहाय आङो नोंथांनो कल खालामनायनि नि माबायानो जाहैबाय जे जोङो आङो बे समावहाय ओ नोंथांजों जेनाखि ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो ओ सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे सावरायजागोन।
थ' नोंथाङा जेनाखि ओ सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै मा मा मिथियो ओ बुंलांदो आरो नोंथां।
औ सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला जोंनि जिउनि लामा दानाय होननानै बुंनांगोन जिउनि ओ थांखि दानाय होननानैबो बुंनो हायो जों रुजुनानै नायनो हायोदि सोलों थाइ गैयै समा मा बायदि एबा सों लोंथाइ लायै सुबुङा सासे सुबुंखौ लानानैनो एबा सानै सुबुंखौ लानानै जों बुंनो हायो जे सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि सान बिथां सानखांन्थिया माबायदि जागोन आरो सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि सानखान्थिया माबायदि जागोन बेनिखायनो आं सानो बिसोर सानैखौ रुजुना नायबा मिथियो जे सोलोंथाइ थायानो देरहागोन नङा होमबा सोलोंथाइ लानायनि सानखान्थियानो आलादा जायो एबा बिनि साननाया उदां जायो जाय सोलोंथाइ लाया लायखै सुबुं बे सुबङाहाय सासे खानाजों समान होननानै बुंनो हायो जेराव बेयो जेखौबो मिथिनो रोङा बासि सनायनो रोङा जोंनो सोलोंथाइया गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो जिउ दानायनि अनगायै जोङो बबबा मोनसे लामा हान्थिनायनि अनगायै नों सोलोंथाइनि फारसे गियान गैयाबा हयथ' नोङो आन्दायनांगोन आरो बेनिखायनो जोंनि जिउवावहाय सोलोंथाइया बयनिख्रुइबो ओ गोनांसिन खामानि आरो सोलोंनाय होनाय लोगो लोगो लेखा फरायनायानो' सोलोंथाइ बेखौबो बुंनो थाङा जे सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगो जों सोलोंनाय माने गियान गियान बे गुइ गियानखौ जों गोबां रोखोमै मोननो हायो जों फरायसालियाव थांनानैबो मोननो हायो एबा बिमा बिफानि फाय होनाय गियानखौबो जों मोननो हायो एबा जों धोरोमनिफ्राय लानानै एबा इसोरनि होलांनाय बोसोन बेफोरनिफ्रायबो जों माखासे सोलोंथाइ खौ लानो हायो ओ सासे सुबुङा सोलोंथाइखौहाय जोनोम जानायनिफ्रायनो लायो एबा बेखौ बिमायानो गिबियै सोलोंथाइ होग्रोयो बिनि उनावसो जोङो जे फर्मेल इडुकेसन होननानै बुङो जायो जे बेवहाय सोलोंनायनि गेजेरजों माखासे सोलोंथाइखौ जों लानाय जायो आरो दा ओ जों बैफोरबायादि सोलोंथाइखौसो सोलोंनांगौ जे जोंनि जिउवावहाय ओ मोजाङै गोहोम खोख्लैगोन जाय सोलोंथायाइया जोंनि जिउआवहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन बेबायदि सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंनो नाङा एबा सोलोंथाइया मोननै रोखोम थायो गाज्रि सोलोंथाइ एबा मोजां सोलोंथाइ सोलोंनाय मानानि सोलोंथाइ मानानि सोलोंनाय बेनिखायनो आं बुंनो सानोदिे सासे सुबुङा सोलोंथाइखौ सोलोंनायनि सिगां बेखौ सायख'नो रोंनायाबो बेनावहाय थानांगोन बेनो सोलोंथाइआ जोंनि जिउआवहाय ओरैबायदि बिफाव लायो जे जोङो सासे सोलोंथाइ गैयि ओनसोलखौ नायोब्ला जोङो जों नुनो मोनोदि बेवहाय खोमसि फोथायनाया एबा खाला फोथायनाया बांसिन जायगा लायो आरो बिसिनाव मानो होनबा साननो हानाय गोहोखौआ खम जायो साननो हानाय गोहो खम जानायनि थाखाय बिसोरनि फोथायनायाबो लोरबांथि जायो एबा गाैबो बिथिङाव बिसोरो लोरबांथि जायो आरो बेनिखायनो सोलोंथाइ लायोबा सासे सुबुंआदि दावगानो हायो गावनि खौ दानो हायो बेजों लोगोसे ओ गावनिनो जिउनि अनगायै गामिनि समाजनि हारिनि ओ मुलुगनि गोबां खामानिखौहाय मावनो हायो एबा मोजां लामाखौ खौ दैदेननो हायो आरो सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुङा ओ गुबुनखौबो आरो मोजां गियान होनानै ओ बिनि औ बेनि आखलखौ सोदांनोबो हानाय मोनसे गोहो दङ एबा सोलोंनो बेबायदिबो लानो हायो जे सासे सोलोंथाइ लानाय आइजोनि फैनायावबो लानो हायो जे सासे सोलोंथाइ लानाय आइजोआादि बिनि गियान होनायायादि ओ माने सासेया सोलोंथाइ लायि आइजोजों रुजुथावि जागोन बेखौबो जों मिथिनो मोनो सासे सोलोंथाइ लानाय आइजोनि गियान होनाया आलादा जागोन बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंथाइखौ लानांगौ एबा गासिबो बिथिङावनो जोङो ओ रोंगौथि थानांगौ एबा सोलोंनांगौ बेबायदि नङादि जोङो ओ मोनसेल' सोलोंथाइ लानानै दावगालांगोन बेबायदि नङा गावनि जिउनि राहाखौ दानायनि अनगायैबो जोङो ओ माने मुलुग नि समाजनि माबाखौबो नायनानै जोङोहाय सोलोंथाइखौहाय लानो नाजानांगौ आरो आरो ओ दानि जुगावहाय सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जेरै फरमेल इडुकेसनखौ लानानैबो गोबां गावनि जिउखौ दानायखौबो जों नुनो मोनो सोलोंनाया बेबायदि नङा दि दानि' सोलोंलोंदों गोदोनि सम समाव सोलोंथाइ गैया बेबायदि नङा सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगो आं सानो जे माबा मोनसे नों ओ सोलोंनाय नों रोंबाय बिनि सोमोन्दै नों बुजिबाय एबा नों बेखौ रोंनानै नोंहा जिउआव माखासे गोबां मुलाम्फा जाबाय एबा नोंनि जिउ खौ हान्थिनायाव नोंहा माखासे ओ गियान मोनबाय एक्सपिरियेन्स मोनबाय जेनेबा ओ बे ओ बे हुदा मोननाय बे मोननायखौहाय मोननानै रोंनायखौनो आङो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो जेरैहाय गोदोनि समावबो दङमोन जोंहा जेखाइ खबाइ हेबनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बेफोरखौ हेबनायनि गेजेरजों नोंनि आखायनि हाबाया रोंगौथि जानाय लोगो लोगो माबायदि हेबोब्ला माबायदिखै नाया हाबगोन बेबायदि माखासे सोलोंनायखौहायबो जों मोननो हायो होननानै बुंनो हायो आरो लोगोसे बर'नि आइजोफोरनि जि दानाय लुनायावबो गोबां बिसोरो सोलोंबोयो बेबो मोनसे सोलोंथाइ बिसिनिनो जोंनि माने एक्सट्रा सोलोंथाइ होननानै बुंनांसिगोन दानि जुगावहाय गोदोनि समावथ' फरमडसनखौहाय लानाय जायामोन हिसाबैहाय बै समाव बेनो सोलोंथाइमोन मोनसे होननानैबो बुंनो हायो नाथाय दानि जुगाव बेखौ फ्रा सोलोंथाइ होननानै बुंनांगोन आरो जाय नोंजों लोगोआवहाय थांफानाय सोलोंथाइ ओ बेफोरबायदियैैयै सोलोंथाइखौहाय ओ लानो हायो आरो दा बे समावहाय आं नोंथांनो सम हरफिन हगारना होनाय जाबाय जेरों नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनाव जिबायदि नलेज दङ एबा गियान दङ बेखौ बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ अब्ला आङो बे समावहाय जेनाखि सोलोंथाइनि सोमोन्दै आङो बुंलांनोसै दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइयानो जाहैबाय मोनसे सोलोंनायनि बिखान्थि जेरावहाय गासै जेरै मानसिनि जौगानायनि गोसोआरि जौगानाय देहायारि जौगानाय मेलेमारि जौगानाय गासैबो बिखान्थिनि सायाव बियो नोजोर होयो बा जौगानायाव गोहोम खोख्लैयो सोलोंनाया जाहैबाय जोंनाहाय जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोंनि सोलोंनांगौआ जोबनानै थाङा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हायो बेबायदिनो जोङो सोलोंनाया जोंनाहाय मोनसे जोङो जे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानानै सोलोंनो हायो आरो मोनसेया जाबाय फरायसालिनि बाहेरायाव ओ बेफोरबायदिनो जोङो फरायसालियाव ओ फरा फारनि गेजेरजों माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो बै जेखि फरायसालियाव जेनाखि माखासे फरायसानि गोनांथिखौ नायबिजिरनानै माखासे फराफारिफोरखौ सोसननानै होनाय जायो दा बैफोर फराफारिनि गेजेरजोंनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोङो आरो फरायसाफोरा बैफोर गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो बेबायदिनो फरायसालिनि बाहेरायावबो जे ओ फराय ओ सुबुंफोरा गावनि माखासे मावथाय ओ मावनायनि गेजेरजोंबो जे ओ गावनो गाव गियान गावनि गियानखौ फेहेरनानै लानो हायो ओ जोङो ओ बेबायदिनो ओ फरायसालिनि गेजेरजों आरो बाहेरा ओ बाहेरायाव गियान बुथुमनायनि गेजेरजों जोङो ओ गावखौहाय ओ सासे ओ मोजां नोगोरारि बा सुबुं महरै जोङो दानानै लानो हायो दा सासे मोजां सुबुं जानांगौब्ला बा सासे मोजां नोगोरारि जानोब्ला जोंनाव सोलोंथाइनि ओ गियाना थाथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे सोलोंथायासो ओ सासे मानसिखौ समाजारि महरै थांनानै थानायाव बा ओ गोसो आरो मेलेमारि ओ जौगाहोनायजों लोगोस बेखौ मोजाङै गोरोबनो हानाय सुबुंफोरजों आरो ओ दावगानो हानाय खालामनानै होयो जाय जायनि गेजेरजों जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया गावनि थांखिखौ सानसे मोनफुंहैनो हायो ओ बेजों लोगोसेनो ओ सोलोंथाइनि ओह ओ जाय सुबुङाहाय सोलोंथाइनि गियान मोननो हायो बे सुबुङा गोसोआरि महरै गोख्रों जायो आरो गावनि जेंनाफोरखौ गावनो सु सुस्रांनानै लानो हानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ लायोब्ला जोंनावहाय गोबांथार गियानफोरा ओ जोंनाव हाबनानै थायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गोसोआ आरो मेलेमारि महरै गोख्रों जायो जायनि जाहै जोङो ओ गावनि जेनाखि जेंनाफोरखौ साननो हानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ जोङो बे जेंनानिफ्राय माबोरै बारगनो हागोन ओ बेनि सोमोन्दै जोङो गोथौवयै साननानै बा बिजिरनानै जोङो बेनिफ्राय बारगनायनि राहाखौ गावनो गाव दिहुननानै लानो हायो ओ दा बेनो जाहैबाय सोलोंथाइनि माखासे ओ जेनाखि ओ मोननो हाथाव ओ सोलोंथाइनिफ्राय मोननो हाथाव माखासे फुंखाफोर आरो बेजों लोगोसेनो ओ सोलोंथाइया जाहैबाय ओ मानसिखौ ओ मोनसे समाजावहाय ओ मोजां आबहावा सोरजिनो थुलुंगा होयो जेरै समाजाव गुबुनफोरजों ओ सोमोन्दो गायसननाय गुबुनफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ माबोरै सोमोन्दो लानांगौ ओ ओ बेफोरनि सोमोन्दैहाय सोलोंथाइनिफ्राय जोङो ओ गियानखौ मोननो हायो ओ दा बेबायदिनो जेनाखि जोङो ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाङोब्ला गोदोनि सम खौबो एसे मख फानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय जाय समावहाय सोलोंथाइनि सोराङाहाय जोंनि गेजेराव फैथ वाखैमोन बै समावहाय मानसिफोरनि थानाय जानाय ओ बा समाजारि महरै जोबोर गुलाय गुजाय जानानै दंमोन ओ उनावहायसो सोलोंथाइनि सोराङा लासैयै गोग्लैबोनायाव ओ गोदोनि सुबुंफोरा लासैयै जौगाबोनो हदों हमदोंमोन दा आ दा जेरै आथिखालावहाय गोबांथार ओ बिगियानारि बिगियानारि समाज आरि महरै सुबुंफोरा दावगानो हाबोदों दा बेयो जोबोर लासै लासै जाबोदों बुंनो थाङोब्ला ओ दा आथिखालावहाय ओ जेनाखि सुबुंफोरा ओ गावनि सो गियानबो रोंगौथि बुथुमनायनि गेजेरजों ओ गोबां गोबां ओ गोबां गोदान मुवा बेसा साद दिहुननो हाबाय गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जाबाय ओ जे ओ लेखा सोलों लेखा सोलोंनाय बा गियान बुथुमनायनि गेजेरजों ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ जेरैहाय ओ गावनि जिउखौ फसंथानो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो रोंबाय बा माबा मोन मोनसे सुबिदा नागिरनानै लानो रोंबाय जोंना बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गियानखौ नांगौ जायो मानोना बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोंनो माखासे हिसाब ओ हिसाब खिथाब बानायनो रोंनाय लिरनो रोंनाय जाथारनांगोन बे माने मानसियाहाय जेनेबा फैसा थाखाखौ हिसाब खालामनो रोंबासो बेयो मा ओ मोनसे फालांगिखौ दैदेननो हानाय जागोन नङाब्ला बियो बे फालांगिखौ दैदेननायाव औ माब्लाबा समावहाय सानस'नो हाजोबैयाव ओ बेयो खहाबो जानांनो हागौ बेनि थाखायनो सोलोंथाइयाव जेना खि‌ बैफोरनि गासै गियान जेन'बा थांना थानायनि बा सासे मानसिखौ जौगासार खालामनायनि गियानफोरखौ गासै जोंङो सोलोंथाइनिफ्रायनो मोननो हायो बा जोंङो सोलोंनानै लानो हायो। ओ दा बेबायदिनो जोंङो ओ सोलोंथाइनि बागै ओ ओ सावरायनो हायो आरो नोंथां दा जोंनाहाय समाबो जानानै फैबाय नोंथां ओ अब्ला बे समावनो जोंङो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा।
औ औ दे जागोन दे
औ दे नोंथां औ